खोनादों ना नोंथां
औ खनायदों नै मोजाङै
दा नोंथाङा मा खालामबाय दङ
आं फ्रियैनो दंथयो नोंथां जेबो मावथवाखै
ओंखाम जाबाय नामा नोंथां
औ जाखांबाय नोंथां
औ मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रिया खुमब्राजों ब्रयलारसो मोन औ
दा ओमफ्राय नोंथाङा फ्रिफोर दङ नामा
औ फ्रि नं
दा फ्रिनो दङबा जोङो मोनसे आयदा लानानै सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ राय्लायजागोन दे नोंथां मानि सायाव सावरायबा गाहाम जागोन नोंथां
दा जोङो ओरैनो
औ
जोङो दैनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
औ नोंथां औ दैनि सायावनो सावरायनोसै ना बिदिल्बा
औ दा नोंथाङा दै बुङोब्ला मा बुजियो दैनि बाहायनायफोरा मा मा दै दैफोरा जोंनि गोनांथि नंगौना नङा दा बिनि सायावा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ जागोन दे आं बेनि बागै जा मिथियो आं नोंथांनो फोरमाय दै होननानै बुङोब्ला जोंना मोनसे मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुंनो हागोन आरो दै हायो आरो जोङो दैखौ मानो होनोब्ला दैया मोनसे मिथिंगानि बेसाद जिउ नाङ औ दैया जाहैबाय मिथिंगानि मोनसे मोनसे जिबियारि नङै जोंनि सम्पद आरो जेरै जोंनियाव सम्पद- होननानै बुङोब्ला बिफां लाइफां दावमा दाउसा बिदिनो बार हा- थिग बेबायदिनो दैयाबो मोनसे रोखोमनि जिबियारि नङि सम्पद आरो दैखौ जोङो अखानिफ्राय मोननो हायो बेजों लोगोसेनो- लैथो लैथोमा दैमा जाम्फै बेफोरबायदि माखासे- फुंखानिफ्राय जोङो दैखौ मोननो हायो आरो। दैखौबो जोङो मोननै बाहागोआव राननो हायो। बुंनो थाङोब्ला मोनसेया जाहैबाय जोंनि खामानियाव बाहायजायो दै आरो मोनसेया जाहैबाय हा सिङाव थानाय दै जायखौ जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला लोंनाय बेबायदिनो न'खरनि सानफ्रोमबोनि खामानियाव बाहायनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय दुगैनाय लोबनाय बेफोरबायदि खामानियाव जोङो गोग्गो दैखौ बाहायनाय जायो जायखौ जोङो हा सिंनिफ्राय बोखांनानै गुबुन फारसेथिं लैथो लैथोमायावहाय गोग्गो नङै जेराव संख्रि गोनां दै थायो बेखौ जोङो मोननाय जायो आरो दैनि बागै आं दा बेखौ बुंनानै होबायआरो नोंनि सिगाङाव
दा
नोंथाङ औ
दिहुननाय जायो नङा होमबा? दा लो लै बिनि दैखो जोङो जानानै नायोब्ला जों गोबाब मोनो बा लोंनानै नायोब्ला जोङो गोबाब मोनो।
औ।
दा बे दैया जाबाय मोनसे मिथिंगायारि सम्पद।
मिथिंगायारि सम्पद।
ओ जोङो दैफोरखौ लोङोबा जोङो गोगो दैखौ लोंनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ।
दा जोङो ओरैनो ओ दैखो साइन्टिफिकेलि मा मुङै मिथियो नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन ना?
औ नोंथां। दैखौहाय जोङो साइन्टिफिकेलि ओइस टु अ दिन्थिसिन जों फोरमायनाय जायो। जेरावनोखि हाइद्रजेननि मोननै गुन्द्रासा आरो अक्सिजेननि मोननै अ मोनसे गुन्द्रासा।
मोनसे गुन्द्रासा।
सोमजिनाय जायो आरो बेखौनो जों सरासनस्रायै ज होननानै मिथिनाय जायो आरो।
दा जोङो ओ दैया नङा होमबा ओ दैखौ जोङो ओ फफ' महरैबो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ।
आरो दैखौ जोङो गथा महरावबो मोननो हायो। दा दैखौ जोङो गुबैयै जोङो लाव लाव मोनसे थाबाय बेनि उनाव गथा महरावबो मोननो हायो दा गथा महर होनना बुङोब्ला जोङो जेब्ला दैखौ ओ फ्रिजआव जिर' डिग्रिनि
औ। औ। औ। औ। औ। औ। औ।